औ हेलौ अ अ खोनादों दे। मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा?
बिदिनो जिरायनानै दंथ'यो आं ओरैनो।
अ जिरायना दं। होना आंबो। एसे थाबायग्लांगासिनो आरो। ओमफ्राय दा जोङो जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
दे रायज्लाय जायो।
औ औ। दा ओरैनो ओ नोंथांनि ओनसोलाव माबायसा थासारियाव दं सोलोंथाइया? जेन'बा मा मा बिजोंजों फरायो मानसिफोरा
जोंनि ओनसोलाव बर'बो बर' बिजोंबो दङ एसामिस बो दङ इंलिसबो दङ।
बर' एसामिस इंलिस ना ओरैनो बांसिनानो माबे मोनसे बिजोंखौ सायख'यो।
बांसिनानोथ' मान इंलिसखौ सायख'यो आरोना इंराजि
औ।
बर' बर' बिजोंखौ आथिखालाव बारा सायख'ला नामा मानसिफोरा?
एसे खम जाबाय दानिया औ।
औ औ माने ओ जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा सानो खोमा ना माने? इंराजि बिजोङाव फरायोब्ला बांसिन सुबिदाफोरखौ मोनो होननानै सान नाबाथाय?
औ बिदिनो सानो।
माने जोंनिख्रुइबो बिदिनो एखेआनो बांसिनानो इंराजिखौनो सायख'यो दानिया। आरो ओरैनो इनिफ्राय फरायसाफोरा जेनेबा ओ बेसे बां बेसेबां गोजौ सोलोंथाइ लायो बेसेबां सिमालागि
जोंनियावथ' गासिबो ग्रेजुवेटल' जानानै थायो बांसिनानो गामि ओनसोलाव रावबो बिदिनो खोन बुंनानै होग्रा आयदा होग्रा डिग्रिया जाहैयोना।
औ औ। ग्रेजुवेसन ओ-डिग्रिसिमल' फरायनाय जाहैयो आरोना?
औ औ।
ओनिफ्राय नोंसोरनि ओनसोलाव जेनेबा फरायसाफोरा ओ- माबायसा थासारिनिफ्राय फैनाय जेनेबा न'खरफोराव माबायसा जानो गोनां जानो गैयै इफोरनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव बुङोबा समान समानानो गासिबो जानो गैयैबो दङ जानो गोनांबो दङ समानानो दासो एसे एसे दावगा जौगाबोगासिनो सुबुंफोरा।
औ
एसे एसे।
नोंथाङा ओ- सानो नामा जि बर' बिजोंजों फरायनानै जेनेबा दावगालांनो हाया बा ओ-नोंथाङा अबे मोनसे मिजोंखौ माने मोजांसिन साबसिन होननानै सानो इयुनाव दावगानायनि थाखाय?
बर' बिजोङाबोथ' मोजाङानो।
औ औ
नाथाय जोंङो गुबुन हादोरफोरा दावबायहैनो थाखाय जोंनो इंराजिनिबो गोनांथि जायो आ रोना एसे बिनि थाखायनो हायोबा मोननै खौबो सोलोंनांगौ
मोननैखौबो औ
मोननैखौबो सोलोंनांगौ।
माने गुबुन हादराव। ओ- जोंनो सुबिदा नांगौ जायोबा ना? खामानिफोर नांगौ जायोबा? इंराजियाबो गोनांथि जायो। औ औ ओमफ्राय औ औ
दे बुंनाय
ओरैनो बे नोंसोरनि ओनसोलाव दा जेन'बा मानसिफोरा? जेनेबा बांसिनानो ओ- मा मा हाबाफोर मावनानै थायो? जेनेबा मा मा खामानि मावना थायो?
जोंनियावथ' बांसिनानो खामला मावनाय जायो। जोंनिया बेवहाय इं औ जोंनि बेवहाय इन्डास्ट्रिफोरबो गैया नालाय खामानि मावनो कम्पेनिफोरबो गै गैया जोंनियाव मावनो थाखाय टाउन सोहोराबो जोंनिया एसेबां गिदिर नङा बेखायनो जोंनिया। खामला मावनो गोनां जायो न'ख न'खर
औ फरायनानै जेनेबा सा ख्रि मावनायफोर बारा गैयाना इदि
साख्रि मावनाया दासो एसे जौगाबोहांदों मान बेखौ नायनानै बे बो बिदि सोलोंलांनाय दासो जाहांदों एसे
औ माने मोनफा मोननै न'खराव साख्रि मावनायबो दं माने
औ दङ'
उम होमबा जेनेबा साख्रि मावनायफोराव बांसिनानो मा साख्रि मावनाय दं नोंसोरनि ओनसोलाव ओरैनो
जोंनियाव बांसिनानो डिफेन्सआव ओमफाय आरो बे फोरोंगिरियाव दङ'
ओ डिफेन्सआव आरो फोरोंगिरियाव न' माने औ औ आर्मि बि एस एफ एस एस बि इफोरदि आरो ना ओमफ्राय फोरोंगिरि औ औ
बांसिन
औ औ जेनेबा ओरैनो जोङो ओ आं मोनथिनो मोननाय बायदिबा जेनेबा जाय जोंनि जायगानि माने फोरोंगिरिफोर
औ
सोरो जेनेबा ओ गावनि ओ फिसा फिसौफोर जेनेबा इंराजि मिडियामावनो होयो गोबावनो ना ओ खिन्थु गावसोरो माने बुङोना इदि जेनेबा बर' बिजोंखौबो फोथांना लाखिनांगौ गौ बर' होनांगौ होननानै जेनेबा इफोरनि बा गै नोंथाङा मायबा सानो नामा नोंनि नोंनि जेनेबा मा सानो बेनि बागै इखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंथ' बिदि जेबो साना साननाया गोसो गोसोबायदि आरोना जेराव हरदों फरायनो फोरोंहोनो मोजां मोनो बेवहायनो लां
ओम आदसा आदसा औ
बेजों लोगोसे गावनि गावनि हारिमुनि रावफोरखौबो लांफा लांबानो जाबाय आरोना
औ
रावफोरखौबो सोलोंलांबाय थाबानो जाबाय जाहाथे गुबुन रावखौ लादों होननानै गावनि रावखौ बावलाङाबानो जाबाय
औ औ ओमफ्राय ओ जेनेबा नोंथाङा बे ओ जोंनि जायगानिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो बर' बिजोंआव फरायनानै जेनेबा ओ मायबा मोनसे गिदिर बिबान ला नो हानाय बा एसे दावगाालांनो हानाय एसे मुंदांखा जानाय बिदि सुबुंनि नाम जेनेबा मुं सासे सानैनि ओरैनो खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनि बे ओनसोलावथ' गैथ'वा दा।
बेबायदि गै
गैथ'आ जोंनियाव दासो एसे जाखांफु हां बोदों बेफोरबो जोंनिया एसेबां माने गोरों गोरों सुबुं गैया आरो जोंनियाव दासो जाफुहांदों।
आतसा। ओमफ्राय माने नोंसोरनि ओनसोलाव ओरैनो बे सरासनस्रा सुबुंफोरा उम सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै जेनेबा गोनां थि दङ ना गैया इदि ओ मा सानो जेनेबा मानसिफोरा ओमफ्राय गथ' गथाइफोरखौ जेनेबा फरायसालिफोराव थांहोनो गोसो जायोना जाया जेनेबा?
जोंनियावथ' थांहैयो फरायसालिफोराव। नांगौ होननानै मिथिबाय आरो दा औ दानिया मिथिबाय ओम नांगौ होननानै औ। रोंबाय गोदोनि बाय दि जाम्बा जाम्बि जानानै गैलिया आरो।
दानिया ओ बारा न'खराव मोजां नङाबाबो थांनो होयो
औ नोंथां औ थांहोयो।
आतसा आतसा।
दा मोजां जाबोबाय।
औ औ। खाथि खालायाव मोनबैसेसो ओरैनो फरायसालि दं?
जोंनियाव सरखारि फरायसालि मोननै दङ'। बेनिफ्राय मोनसे सरखारि नङै फरायसालि दङ इंराजि
ओ आतसा आतसा। ओ नोंथाङा दि दा बुंदों जेनेबा सरकारि फरायसालि दङ होननानै जेनेबा ओमफ्राय नोंसोरनि ओ नसोलाव बे सरकारि फरायसालिनि थासारिया माबैसा जेनेबा क्लासफोरा माने थाखोफोरा मोजाङै जायो फोरोंनायफो मोजां ना गाज्रि ना माबोरै थासारियाव दं दा?
जोंनि ओनसोलावथ' बे सरखारि फरायसालिया मोनसेखौ बुंनो थाङोबा जोबोद मोजाङानो फोरोंनाय फोरोंगिरिफोराबो दङ नाथाय मोनसेखौ बुंबा नाथाय मोनसेयाव फोरोंगिरिया बुहुत खम जोंनियाव माने गैयानो बुंजायो फोरोंगिरि।
अ अ।
स्टुदेनाबो फरायसाफोराबो बुहुद खम आरो बेवहाय थांनाया। जेराव फोरोंगिरियानो फरायसाया बोरै थांगोन
माने ओ औ औ माने बांसिनानो सरखारियाव माने थांनो नागिरो मानसि फोरा ना ओ निजा प्राइभेटफोराव थांनो नागिरो
जोंनियावथ दा बांसिन सरकारिखौ नुदों नुनाया
आतसा आतसा सरखारियावनो बांसिन फरायो होमबा न
सरखारि नङियाव खम
ओ ओ खम आतसा आतसा बे अब्ला ओरैनो ओनसोलाव जेनेबा जि थाखोनि जि आनजाद जायो बेनि ओ बेनि जि ओ फिथाइखौ जेनेबा माबैसा खोनानो मोनो मोजाङानो खोनायो जेनेबा सेथि थाखो नैथि थाखो माबायसा बांसिन मानसिफोरा माने ओ बारगनो हायो माबायसा ओ रिजाल्टखौ दिन्थियो एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनियाव बे सरखारि फरायसालियाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाया बिराद खम माने बुहुत खम नैथि थाखोआवनो आरो बांसिन बेनिफ्राय आरो थामथि थाखो नैथि थाखोआव ओमफ्राय बाखियाथ औ बाखियाथ पास खो जाखायानो
ओ ओ ओ
दासो एबार देग्लायसो सासे फार्स्ट डिभिजन थांदों खोमा सेथि थाखोआव थांदों
देग्लायसो सेथि थाखोआव सासे थांदों अ खोनाना गाहाम नांबाय होमबा ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा ओ फरायसालिया बेसेबांसो रिंगायाव स्टार्ट बेसेबांसो रिंगायाव माने जागायनानै बेसेबांसो रिंगायाव माबा जोबो
जोंनिया जोंनि ओनसोलनिया गु रिंगानिफ्राय जानानै ओ से ब्रैजिबा रिंगायाव जोबो आरो उन्दै थाम रिंगासो जाहैयो
आतसा आतसा ओमफ्राय दानि जि थासारि ओमफ्राय आरो नोंथाङा जेब्ला फरायसालियाव थांदोंमोन आ जेनबा ओ गेजेर फरायसालि बा ओ गुदि गुदि फरायसालि बेहाय थांनाय समाव माने मााबायसामोन दानि जों आगोलनि जों सिगांनि जों मा फाराग दं माने?
आवगोलनिया गोदोनिया एसे माने एसेबां इदि स्मार्ट नङामोन आरोना जोंनिया।
ओ ओ
फोरोंगिरिफोराबो खममोन आरो। सासे फोरोंगिरियानो गासै गासै साबजेक्टखौनो फोरोंजोबनांगौमोन। दानिया आरो गावबागाव गावबागाव फोरोंगिरि जाबाय
जाबाय ओ ओ होमबा मोजांनि खोथा जाबाय। दे होमबा ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? समाबो जाय औ औ दे दे।